हा
औ-औ खोनादों
औ जोङो मोनसे आयदाखौ सावरायनि बे जाहैबाय दैज्लाङाव मोननाय फिथाइ सामथाइ आङो जोंनिखौजो जोंनि खैजानिखौ एसे फोरमायग्रोनोसै उनावहाय फोरम मायबानो जाबाय औ जोंनिया फिथाइ सामथाइ होनोबा बे मा गासैबो माबायावनो बे समाव बे जेरैहाय मा होनो बे आमथिसुवा समावहाय गासैबो फिथाइ सामथायानो फै जेरैहाय खान्थाल थाइजौ लिसु ओ गोसोम जाम लिसु बेफोरखौ जोङो मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा फ्लाम दङ आरो आनारस दङ बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो बुंनो हायो जेरैहाय खान्थाल खान्थालखौ जोङो बो जानो हायो जेरैहाय लाब्राफोराव बा बेदरफोरजों होनानैबो जोङो गोथाव मस्ला मस्लि होनानै जोङो जानो हायो बेनि उनाव आरो जोङो बेखौ फानहरनोबो हायो फानहरनानै जोङो रां आरजि फुजिनो हायो। बेखौ जेब्ला जोङो बे खान्थाल गोरलैखौ मुसिनाय होनो आरोना बेखौ औ बेखौ फानहरखांबाथाय आरोबाव गोदानै फिन थोबसेबाव। बे खान्थाल बिफाङा थायनानै होबावो आरो बे उननि खनसेखौ जानो थाखाय। बा मोननायाव जानो थाखाय जोङो। दोननो हायो बेनि उनावहाय आरो। जोङो खान्थालखौ जेरा सम जाबाय हेलाबा जोङो खहाखौ जानो हाबाय गोथाङै। आरो जोङो फोमोननानैबो जानो हायो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो खान्थाल बेगरखौ गोबाव सम दोनथुमनानैबो जोङो जानो हायो। बा जों खान्थाल बेगरखौ माब्रै माब्रै जानो हायो होनोबाथाय जोङो जेरैहाय बाथोन जानो हायो लाब्रा जानो हायो जेरै जोङो फाजाबो जानो हायो। जोंहा बे खान्थाल बेगरखौ माबोरै लेमो होनोबाथाय जोंनि जायगायावहाय गिबियावनो औ खान्थाल बेगरखौ बे प्लास्टिक बायदि थायो नालाय बेखौथ' जानो हाया। बे थायोबा जोंना मोननायबो नङा दै हाबनाय नङा। बेनि थाखायनो जोंनिया मा खालामो बेखौ बे सानि प्लास्टिक बायदि बिगुरखौ जिरनानै लाग्रो बेनि उनाव बेखौ गोबाव सम। दैयाव सोमनानै दोनोबा बेनि बिगुरा रुइलाङो आरो। रुयोबाथाय जों मा खालामो बेखौहाय ओ बे सानद्रि सानद्रियावहाय हुनांगौ आरो हुयोबा नाथाय बिनि बिगुरा मोनसेबो थाया आरो। बेबायदिनो खालामनानै जों जानो हायो आरो एसे एसे हाखावबाय। बेबायदिनो ओंख्रि बा फाजा लाब्रा बेफोराव होनो हाबाय आरो। नोंथांमोननि जायगायावबो जायो नामा खान्थाल बेगरखौ
जायो औ खान्थाल बेगरखौ बे खान्थाल बेगरखौ जिरनाय सि समा नोंसिरनि बायदिनो जों जिरनाय आयदाया आरो ना ओमफ्राय जोंनाव मैथा जों खान्थाल बेगर जेरै आलु जझुल जायोना? मैथाजों खान्थाल बेगर इदि बिराद मानसि खौ आं जानाय नुयो आरो ना ओमफ्राय आरो दालिजों जानाय नुयो आङो।
औ जानो हायो औ। बेनि अनगायैबो जों आरोबाव औ औ। जेरै जोङो आरोबाव फिथाइ होनोब्लाथाय जोंनिया बारियाव थाबावो। नारेंखल फिथाइ आरो गय फिथाइ जोंनोथ' नालेंखल फिथ फिथाइखौ एखथम बारे नांथारगौ जेरैहाय जोंहा फोरबोफोर खुङो। फिथा सौराय जाय बियो औ बेयाव जोङो फिथा सौरयाव होनानै जोबोद गोथावै। जानो हायो आरो बेखौ लारु खालामनानैबो जानो हायो आरो जोङो फुजा फाथालफोरावबो जों नालेंखर होयो। बेनि अनगायैबो जोङो। बिनि फिथाइनि बिगुराबो सालदुना सावजायो। आरो बिनि बिलाइाबो हासिबबो जायो जोङो गोबां बाहायनो हायो आरो नालेंखरखौहाय। बेनि उनाव आरो जोङो होननो हायो बे गय बिफांखौ बा गय फिथाइखौ गय औ गय फिथाइखौथ' जोंनि बर' समाजाव एक दमबारे नांथारगौ आरो गय आरो फाथै नङाबानो जोंनिया जाया। ओंखाम जाखांनानैबो बा बेदर आरि जाखांनानै जोङो गय जानो लुबैथारो नङासै।
नंगौ औ।
औ बेबायदिनो बा हिन्दु जोंनि मानसिफोरा बाथौआरिफोरा गय फाथै नङाबानो जाया। गय फाथै होयोबासो माने मान गोनां होननानै सानो आरो बा मोदाइया आजा जावो होननानै फोथायनाय दं आरो।
बेबायदिनो जों औ। हाबा-हुखाफोरावहाय गय फाथै नङाबानो जाया। आरो जोंनि जायगायाव बा जोंनि हालामावहाय सोरबा मानसिखौ लेंंहरनोबा बा सोरखौबा जोङो निमन्थ्र हैनोबा बा ओंखाम संनो हाब बायाव मानसि लिङोबाथाय बैबायदि गय थाव होनाय होनो आरो जोंना गय जरासे फाथै जरासे हैनांगौ आरो बे सुबुंनो। बेखौ जोङो बेबायदि होनानै लेङोबा जोंनिया बे मान होनानै लें नाय जायो आरो एखदम एरायनो हाथारा। बेबायदि आरो माने गय जरा फाथै जरा ओरैबायदि मान दं आरो माने बेबायदि बिदि बाहायो औ गय फाथैखौ। बेनिफ्राय आरो गयखौथ' जोंनिया गोबां बेफार-फालांगि खालामनो नानै जानो हायो जेरैहाय गयखौ गोरलै समावहाय बायनानै लानानै जोङो रुनानै सुफारि खालामनो फाननो हायो। आरोबाव बेखौहाय सिनखावनानैबो सुपारि खालामनो हा हायो बेनि अनगायैबो आरोबाव बेखौहाय माला सुनानैबो उनावहाय फाननो हायो बै जेब्ला गय गोथाङा थाया बिफाङाव बे समाव फानोबा बेखौ बेनि बेसेना गोबां जायो आरो माने सेरसेयावनो जोंनिया जेरैहाय थामजौ ब्रैजौ बाजौ बेफोर बायदि बेसेन मोनो आरो माने बेफोर बायदि फालांगि खालामनो हायो आरो। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मोनो एसे फोरमायदो।
जोंनि जायगायाव मोनो होनबा जोंनावबो बां जोंनि जायग जोंनि हरै जोंनि साइदाव आरो ना जोंनि जायगायाव गोरान जायगा नालाय बांसिनानो जोंनावहाय गय दङ' आरोना बयनिबो न'खराव। ओमफाय गयखौथ' जोङो जोंनि गामि एरियायावहाय बिदि फोराननानै सफारि बायदि फाराग मानो खालामनानै फाना आरोना रावबो बांसिनानो खायसे गोथाङावनो मा बेफारिफोरनो हरजोबो ओमफाय खायसे एसे गोमोनाव हरो ओमफकय न'- न'आवहाय माने फबो आरो ना गयखौ फबनानै बे जे गोमोन गोमोन फिथाइया जोब्बा लास्टाव गया दामा एसे बारा जाहैयोना अब्ला बै गोम फबनाय गयखौ माने फानहैयो आरोना बाजारावहाय। एसे बांसिन मोनो आरो होमब्लाना दामखौहाय बिदि खालामो आरो ओमफ्राय बांसिननानो बेलेग बेफारखौ मावो होन होनबा बै थ बै थरमुस गोरान जायगा नालाय जोंना थरमुसनि बा माबा मावो खेथि मावो ओमफ्राय बानलुनि मावो ओमफ्राय बेलेग खेथि जोंनावहाय आरो बारा मावा आरोना बेफोरखौनो मावनाय जायो बांसिन जोंनाव
औ जोंनि जायगायाव खेथि होनोब्लाथाय जोंनिया गासैबो गसिबो जाजोबो आरोना जोंनि हाया ओरैबायदि मोजां आरो माने फानलु पथल जिंखा खारजि बेफोर गा सिबो जाजोबो आरो जोंनावहाय थालिर बागान गय फाथै माने मोनसेबो आबादानो जायि गैया आरो जोंनि हाया ओरैबायदि मोजां आरो माने फानलौ गायबाबो नोङो एथम जाथारगोन आरो फिथाइ मोनथारगोन जोंनियाव बेबायदि बि आरो ओमफ्राय जोंनावहाय
खस्थ' खालामनांगौ जायो फिथाइ बरननो थाखाय
अ ओ ओ जोंनियाव बेबायदि दैबानाबो जाफेरा आरोना जोंनाव बेबायदि जोङो जोंनि न'खौ लोमफेरनाय बारिखौ बेबायदि लोमनानै थानाय जों बेबायदि नुफेराखै आरो ना बेबायदि आङो नुफेराखै बेनि अनगायैबो जोङो गुबुनाव बा जोंनि आसामनि बाहेराव थाङोबाथाय जोङो गोबां माबाखौनो जों सानथावि जोङो मावथावि बेफोरबायदि नुयो आरो माने जेरैहाय खान्थालनि आबाद थाइजौनि आबाद बेफोरबायदि जोबोद बुरजा बुरजा बिराद गुवार गुवार माने बेफोरबायदि बिफां गायनानै आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने जोंनि जायगायावथ' जों मालाबाबो बेबायदि खालाम होफेरा आरो खालामनोबो साना नोंथांमोननियाव दङ नामा बेबायदि
जोंनि जायगायावबो आङो नुनाया नुवाखै थालिरनिखौ थालिरखौ नुदों आरो ना थालिरखौ नुदों होमबाबो जों गोबाव समसिम मावनो हाया थालिराबो मानो गाज्रि जालाङो जोंनि जायगायावहाय आरो जोंनावबो बिदिनो दैबाना बायदिसिनाफ्रा जाया होमबाबो जों थिंजायनि हाया माने बिदिया मिथिया आरोना एसे गोरान बालासिया आरोना ओमफ्राय गासिबो खेथियानो माने खनसे मावनायाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों नों बाव फिथाइखौ मोनगोन आरोना ओमफ्राय माने बियो गोबाव समसिम थाया आरो थालिर बिफांफ्राबो बिबदिनो थैलाङो
औ जोंनिया बेबायदि थैया जोङो मोजां फिथाइखौनो जोङो मोननो हायो आरो जसेबांखिनि मावगोन एसेबां खिनि मोनगोन आरो ओमफ्राय जोंना बे खारजि होनोना
औ औ
बे खारजि जोंबो जोंना बुहुत मानसियानो मावनानै गोबां न'खरखौ बा खौ बिराद फोसाबनो हाबाय आरो दे नोंथां जोंनि समा जाबाय गोजोननाय थाबाय सावरायनायाव
औ दे दे गोजोननाय थाबाय